औ नोंथां ।
खोनादों नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय ।
बिदिब्ला जों दिनै ओ बर' हिन्जावफोरा ओ दाव अमा फिसिनानै ओ न'खर सालायबोनाय बिनि सायाव रायज्लायनोसैना नोंथां? औ औ दे नोंथाङा एसे । फोरमायग्रोलाय बर' बे दाउमा फिसिनायनि सायाव । बर' हिन्जावफोरा माबायदि रल लायो?
जागोन दे नोंथां जागोन दे ओ दा आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै नों । जोंनि जे बर' ओ बर' हारिनि जोंनि आइ आफाफोरा जोंनि बर' हारि हारिनि आइजोफोरा जेरै सिगां सिगांनि सिगां समफोरनि बायदि नंलिया दा जोंनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गासैबो जेनाखि बर' गामि दङ बेयाव बिथांमोना दाउ अमा फि फिसिनाय मोसौ मैसा बोरमा बेफोरखौ फिनानै दा गोबां ओ आइजोफोरा माबाबाय आरो जौगानो हाबाय बेफोर फोरजोंनो मानो होनना बुङोब्ला माबाजोंहाय जोङो दाउ अमा फिसिनायजोंबो जों रां आरजिनो हायो
नंगौ नंगौ
गथ' गथाय फोरोंनाय मानाय बेफोराव जोंनि आइजो माहारियाबो दा आइजो माहारिनिबो गोबां आखाइ दंसै
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ जेरै मोनसे न'खर न'खरावहाय गथ' गथाय फोरों नांगौआ दानि जुगावहाय गोबां गोब्राब रां रुानि रां रुफानि जेंना नुजा थियो
नंगौ
जोंनि बिमा माहारिफोराबो बुजिबाय आरो जे दाव अमा फिसिनाय नानैबाबो जोङो गथ' गथायखौ फोरोंनो हायो दा बिदि बयनावबो आइजो माहारिनाव मोनसे ए आसा थाबाय आरो
नांगौ नंगौ
नुबोबाय जोंनि न'आव फियो नोंथां जेरै जोंनि आइयाबो फियो जेरै अमा फियो दाउ फियो बोरमा फियो मोसौ फियो दा बेबो आंनि ओ आंनि दे असे आइया आंखौ बिदिनो फोरोंबोदों बे ओ दाउ फिनानै अमा फिनानै जेेलानाखि आंनो रांनि गोनांथि जायो फरायनाय फरायनायाव दा आंनि आइआ जेब्ला आंनो रांनि गोनांथि जायो अब्ला दाउ बा अमा बेफोरखौ फाननानै आंनो रांखान्थियारि हेफा हेफाजाब होयो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
आरो गोबां सोलायबाय आं दा नुबोबाय। गासैबो गामि गामि नुबोजोबबाय जोंनि आइ जो माहारिया दाउ अमाखौ फिसिय़ो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै आय आइजो माहारिया?
नंगौ नोंथां ओ बे जोबोद मोजां ओ सोंनाय ओ दाउ अमा बोरमा बेफोर फिनायावहाय माने बेफोर खामानिखौहाय जोङो माने जोंनि ससायटियावनो बे हिनजावनि खामानि होननानैसो मोनथिजानाय जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां? ओंखायनो बैफोरखौहाय माने फिसिनायावहाय हिन्जावफोरनि बिरादथार रल थायो आरो। हिनजावफोरासो नायजोबो आरो बेखौ हिनजावफोरासो नायजोबो आरो जेरैहाय हमनानै लादो अमा जों जुदि अमा लायोबा अमानि आदार नागिरनाय अमानि आदार होनाय गासिबो हिन्जाव मावजोबो जेरैहाय नोङो अमानि आदार नागिरनाय होनोबा जोङो थास' हानानै लानानै फैनाय बिनि उनावहाय मानसिफ्रा सोरबा सोरबा जौ मावनो गोसो गैयाबाबो अमानि थाखायनो जौ मावनाय जेरै अफ्रिखौ नांगौ होननानै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां सोैथो नोंगौ
मा मालाबा गुन्दै नागिरनाय। बांसिन माने मिलफोराव थांनानै गुन्दै नागिरनाय बेफोरो माने जाहैबाय हिनजावफोरनोसो माने हिनजावनि खामानि होननानैसो बांसिन मोन्थिनायबो जाबाय आरो हिनजावफोरा बेखौनो बांसिन गोसो होनाय जाबाय आरो। बे जोंनि खामानि खासै होननानै सोरबा सोरबा हिनजावा हमनानै लाबाय आरो बे जोंनिनो खामानिखासै होननानै आरो बिनि उनावहाय नोङो अमा आदार होनायाबोथ' हिनजावानो होजोबखायो ओ अमा आदार जै थारुन थास' रुफानाय गुन्दै होनानै रुफानाय अ फुख्रियाव सोसोमना होनाय गासिबो बेफोर खामानिखौ हिनजाव मानसिफ्रानो बां मावनायखौ माने बांसिनै जों नुनो मोनो आरो बिदिबाय आरो
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो
फान अमा फिसा फाननो थांबाबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय बै अमा लादों नालाय हिनजाव मानसियानो बे हिनजावानो ओ फायखारिनो हैयालासिनो गावसो फानहैयो माने मा होनो फायखारि मोनाबा गावनो फानहैनाय आरो हिनजाव मानसियानो फानहैनाय जायो आरो
औ नोंथां
फायखारिबो फायारिबो मोना नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा सैथो
लानानै थांनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेबायदि ओमफ्राय अमाजोंहाय न'खर सुंबोनाय होननानै बुङोबा जोंहा अमाखौहाय अमा फिसा फाननानैबो जों मोनो ओ अमा अमा खौ जोङो न'आवबो मालाबा देथारनानै गोदानानै जों फानहैयो न'निनो बेखौ जों नुनो मोनो आरो मालाबा अमाखौ गथायैनो फानहरनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो आरो दाउ लानाय दाउ लानाय होनोबाबो जोंहा बांसिन हिनजाव मानसिफ्रानो थाल लायो ओ फुङाव आदार होनाय हिनजाव मानसियानो फुङाव सिखारग्रोखायो नालाय जोंनिया । हिनजाव मानसिया फुङाव सिखारनायाव आदार होनानै दाउखौ सानगोन ओ बा नायदिंगोन माने दाउआव अबे दं अबे गैया माबैसे दं बेखौहाय आदार होनानै साननाय जायो आरो । बेनि उनाव आरो मोनायाव बो ग्रोब फैनाय लोगो लोगो हिन ओ माइ आदार माइफोरखौ होनानै बा ओंखाम खालायफोर होनानै बै दाउफोरखौहाय नायफिननाय जायो आरो खेबसे अबेबा अबेबा दाउ अबेहायबाफोर थाबोदों नामा । मासे दंना गैया बा माबैसे दं बेफोरबायदि ओ आदार होनानै साननाय जायो आरो बिनि उनाव गग्रायावहाय खुलिना होनानै गावसोरनो हाबखायो आरो दाउआ । बेबायदि आरो जों दाउ जोंबो मेरला माने ओ रां खामनो हायो आरो फिसाफोरनि नों दहाय बुंनाय बायदि जेरै फिसाफोर फोरोंनायावहाय गोबांथार मदद होयो होमबा दाउ । अ दाउआवहाय जोंहा बारा खरसाबो गैया । गामि ओनसोलाव लानाया जेरै फार्मफोरा आलदा आरो । गामिफोराव लानाया बारा खरस सा जाया ओ ओ दाउ बिबबो फानो सोरबा सोरबा बाय्रा थायोबा बिनि उनावहाय दाउ फिसाबो सोरबा नांगौ जायोबा मालाबाफोर सोरनोबा सोरनोबा नांगौ जायोबा बेखौ फानहरो सोरबाया जोलै लानो होननानै बायना लाङो नङा होमबा नोंथां? बेखौबो औ ओमफाय दाउ जेनेबा एक किल' देर किल' जानाय बेफोरबायदिखौबो फाननाय फाननाय जायो आरो आमफाय दाउखौ जाहैबाय मोनसे फानब्रबनो हानाय मोनसे मुवा आरो बियो मालेफ
औ नंगौ सैथो ।
फिसाफोर फोरोंनायाव मालाबाफोर एदमिसन लानायफ्राव फैसा नांबावगौ जायोबा दाउखौ हथात माने फानब्रबनो हायो आरो अमाया बेबायदि फानजाया माने ।
नोंगौ नोंथां सैथो सैथो।
हाया नोङो बिसिबां मोनगोन माने मालाबानो दानब्रबलाबायनानै लायोबा गोबांथार अमा ओंखारबा नों अमाखौ दाम खमावनो फाननांगौ जायो ।
नोंगौ नोंथां सैथो ।
ओ दाउजों अमाजोंनि माबायाव फैसा खामायनायावहाय दाउआ गोरलैसिन होननानै आं बुंनो हायो आरो । बुंगोन आरो बुंगोन आरो बेबायदियैनो । आरो बोरमाबोथ' लायो जों बर' आइजोफोरा बोरमाबो लायो औ । बे बोरमाफोरगो जोथोन लानायावबो बर' हिनजावफोरानो बिराद माने जोथोन लानांगौ जायो आरो । फुङाव लांनानै खाहैनाय मोना बेयाव लाबोफिननाय गेबा सानस सुरावहाय दै दौहैनाय दैथ' लोङा बोरमाया ओरैनो जेनेबा खास्लायैनाय दै लोंबाबा बहुद खम लोङो खोमा ना । नोंथां । ओ बेबायदि औ औ । बेबायदिनो बेबायदि आरो माने खास्लायनाय मास्लायनाय हिनजाव मानसिफ्रानो ओ माबानायखौ आं नुजोबदों आरो आरो नोङो बोरमा खि सिबगारनाय बेखौबो हिनजाव मानसियानो मावनायखौ बां सिनै नुनो मोनदों आरो औ हौवाफोरा खुब खम मानसिया माने खौ जोथोन लायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ आथिखालाव औ औ नोंथां औ आथिखालाव जोंनि बर' जेनाखि आइजोफोर जोंनि बर' बिमा बिमाफोरा जेरै आजिखालि दाउ अमा फिसिनायल' नङा। मैगं थाइगं फानो। गला गला सामलायो । जेरै गोबां नुनो मोनो। मोनो टाउन सहर फोरावबो जोंनि बर' आइजोफोरा आजिखालि गोबां ओ बिसिनि साननाया माबा जाबाय आरो जौगाबाय। बिथांमोना दा टाउन सहरफोरावबो लाजिया भांजिया दखान होग्रा जाबाय। जिरायनानै मैगं- थाइगंनि, नानि, दाउ दाननाय ।
नोंगौ।
अमा दाननाय आजिखालि आइजोफोराबो बेफोराव खम नंला नोंथां । दा गोबां नुनो मोनसै दा बेनिखायनो जों म-म-माबानांला आरो बिसोरखौबो नेवसिगारनांला । आइजो माहारिखौबो बिथांमोना रां रुफा खामायनायावबो जेसेबां हौवाफोरा जोंखौ ओ हौवाफोरा जेसेबां खामायो हिनजावफोराबो आइजो माहारियाबो दा बेफोरबायदिनो खामायो। बेखायनो नोंसोरखौबो खम साननांला औ आथिखालावहाय जोङो दा नुनो मोनसै आइजो माहारिजोंनो जोङो रां रुफानि थाखाय माबा नांगौ जाना फैदों माबायावहाय दखान दखानफोरावबो। बिथांमोनजोंनो जोङो मोजां माबानानै रायलायनानै जोङो । दामा दामि खालामनोबो हायो जोङो । दामा दामि खालामनोबो मोनो जोङो दा सिगाङावथ' जों हौवाजों हौ हौ हौवा हौवा । फोरजोंसो खालामनांगौ जायोमोन ना दखानदार फोराबो जोंना हौवाफोर गोजासो ।
नंगौ नोंथां नंगौ ।
औ । बेखौ जों नुनो मोनदों
औ नोंथां ।
ओ हिनजावफोरा आरो जोंहा गामि ओनसोलावहाय मोसौखौबो लानाय जायो नाथाय मोसौ खानाया बांसिन हौवाफोरनि खामानि जायो नाथाय गाइखेर सेरनायखौहाय जोंनियाव दाबो हिनजावफोरनि खामानि होननानै हमनानै लानाय जानानै हिनजाव फोरानो बांसिन गाइखेरखौ सेरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
बेबायदिनो गाइखेर सेरनानै फानहैनाय दखानावहाय जेरावहाय हटेल मानेस साहा दखान बेफोरावहाय जुगाजुग खालामनानै बेबायदि सेरनानै हैनायखौ आं माने जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि हिनजावफोरनि माबायावहाय आरो नों दासो बुंनाय बायदि ओ टाउनफोरावहाय बाजारफोरावहाय हिनजावफोरा दाउ अमा गोदानानै फाननाय नंगौ बेयो जोबोद मोजां खामानि बे जोबोद मोजां खामानि आरो न'खर सालायनायावहाय बेफोरो जोबोद माने मोजां आरो जेनेबा जाहाथे ओरैनो न'आव जिरायनानै हिनजाव मानसिखौ दोस्लायस्लाय बा हिनजाव मानसिया थास्लायस्लाय गरफा गरनै खामानिनाययावहाय बेैफोर खामानिखौ मावजायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सैथो
औ औ आरो दिनैनि दिनावहाय हिनजावफ्रा गोबाङानो दानसैबो आरो आं जोबोद मोजां नांदों माने बेफोरखौ जाहाथे खामानिया हौवा हिनजाव बारसिन लासिनो नयैनो जुदि मावोबा माने रावखौबो गाहायाव दोनालासिनो ओ न'खर खुंनाया बिराद मोजांसिन जागोन आं सानो आरो
सैथो थारखौनो बुंबाय नोंथाङा बे खोथाखौ।
बेखौ मोजांथार नुबोबाय आरो आदसा नोंथां ओ दिनै समाबो जाबाय जों एसेयावनो दोनथ'नोसै औ नोंथां।
औ दे दे दे दे नोंथां जागोन दे दे